हेल'।
हेलौ, खोनाबाइ ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा ओरैनो दंथ'योना? औ दङ ओ। ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो लादोंमोन आङो। ओ आयदाखौ होननानै होनसै आङो। आयदाया जाबाय आबहावा गेब्रेगायनि आरो बेनो। जनिया दंफां लाइफां सान सानफा एफा जोबलांगासिनो बिनि जाउनाव जोंना मा जाखो बायदि आबहावाफ्रा जोंना गाज्रि जालांबाय बायदि बायदिखौ जों एसे नोंथा फोरमायनानै होदो। आंबो दसे थानानै आंबो फोरमायगोन दे।
ओरैनो जों आबहावा होननानै बुङोबा माने बिफां लाइफां दैमा दैसा माने गासैखौबो जों बुंनो हायो आरो।
औ।
ओ आबहावा गेब्रोंनायनि ओ माखासे जाहोनफ्रा जाहैबाय जोंना माने ओ जोंना माने जि बिफां लाइफां बेफोरखौ जोंना ओ गोबां दानफायनायखौ नुसै बेनि जायगायाव जों माने आं गिदिर गिदिर इन्डासट्रि फसङो माने बिदिनो बिल्डिं न'फोर बिसोरो बांसिन लुनायखौ जों नुनो मोनसै आरो।
जाहोनाव ओ जोंनि आबहावा माने गेब्रेनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे जोंनि ओ बिदुं बेबो माने ओ बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनावनो हाग्रा बंग्रा फोजोबनायनि जाहोनावनो माने ओ आबहावाया गेब्रेंनाय एबा ओ बिदों बारायनाय बेखौ जों नुनो मोनसै आरो। जेरै हमनानै बुंनो हायो जोङो माने ओ गुवाहाटि नोगोरमायावथ' माने बिफां लाइफाङा गो खमनि जाहोनाव माने गोबां माने बिदुङा बारा गुवाहाटि नोगोरमाथ' माने जोंनिनो खाथि जाहैबायना नोंथां।
औ दे।
औ औ माने बेयावनो जों माने फोरमान हरनो हायो माने। जोंनि ओनसोल आरो बिसिनि नोगोरमायाव जिबायदि गुदुं आरो जोंनि नोगोरमायाव माने जिबायदि गुसु माने जोंनि नोगोरमायाव दा बांद्राय बिफां लाइफांखौ माने फोजोबदोंबाबो बेफोरबायदि माने गुबुन नोगोरफोरनि बायदि माने बिफां लाइफाङा खम जानो थाङाखै आरो। माने जाखिनांगौ माने बियो एसे दंथ'यो बुंजायो। जाहोनाव माने ओ जोंनि बारहावाफ्रा माने गेब्रेङाखै। बांद्राय बेफोरखौ माने जों बुंनो हायो आरो। माखासे बेफोरबायदि जायगाफ्राव दं माने आबहावा गेब्रोंनायनि जि जाहोनफोर जोंना ओ जेरै आथिखालनि मुगायाव जेरैबायदि मैगं ओ थाइगं गायो बेवहायबो जों माने रासायनारि मुलि बेफोरखौ जों माने बाहायनायखौ नुनो मोनो। जाहोनाव जों माने जोंनि जि बारहावा बेफोर माने गेब्रेनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंना जेरै हायाव जेरै हाग्रा थैनायनि मुलि सारो। जोंनाथ' आथिखालनि मुगायाव जोंना एसे हाग्रा जाबाबो जोंना सिखाजों एवनो नागारै खदालजों सरनो नागारै जोंना ओ बांसिन नि रासायनारि मुलि जेरै हाग्रा थैनाय बेफोरखौसो माने बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। बिनि अनगायैबो जोंना बिफां लाइफाङाव एबा अबेबा मैगं थाइगं आव जोंना गुदि गुदि जोंना माखासे रासनारि हासारफोर बाहायो। माने सिगां समावथ' जोंना गोबोर हासार बाहायोमोन। मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय गोबोर हासार बायोमोन बेयावथ' जोंना माने हाया एबा गेब्रेङामोन नाथाय आथिखाल मुगायाव रासायनारि मुलिफोर बाहायो हासारफोर बाहायो। जाहोनाव जोंनि माखासे हाफ्रा माने गेब्रेनायखौ नुनो मोनो आरो। बेनि अनगायैबो जोंना दै गेब्रेनाय होननानै बुङोब्ला आथिखाल मुगायाव माने गोबां ओ लेथ्रा मुवा मैगं थाइगंनि दागोरफोर बेखौबो माने जोंना दैयाव गारसोमनानै दोननाय बेनि अनगायैबो
जेरै माबा मोनसे अबेबा मैगंफ्राव बेयाव जोंना माखासे हासार मुलिफोर बाहायो। एम्फौ थैनायनि मानायनि बेफोरो माने अखाजों सुस्र'लांनानै बेफोरबायदि दंग' दैमा नालाफ्राव थांनानै जों ना दैजों गोरोबनानै जोंना दैखौ गेब्रेनायखौ नुनो मोनो आरो।
बेनि अनगायै जोंना आथिखाल मुगायाव माखासे कारखानाया एबा इन्डास्ट्रिफ्राव जोंना गोबां दै बाहायो। माने जेरै लहानि इन्डास्ट्रि बेफोरावबो जोंना माखासे गोगो दैफोरखौ बाहायनानै ओं गोबां लेथ्रा खालामनायखौ नुनो मोनो जाहोनाव जोंनि दैया माने गेब्रेनायखौ नुनो मोनो आरो। जेरै आ बिनि अन अनगायैबो जोंना टाउन ओनसोलफोराव जोंना माखासे ओ गारग्रा जाहोन गैय मा गारग्रा जायगा गैयिनि जाहोनाव जोंना माखासे ड्रेनफोर बानायो बिनिफ्राय गबोनाय मैला मैथा बेफोरबो माने अबेबा दैसा अबेबा दैमाफ्राव माने फैनानै जोंहा दै गेब्रेनायखौ नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो माखासे अ दै गेब्रेंनाय आरो बार गेब्रेंनाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंनिहाय गेब्रेंनायफ्रा जोंनि सुबुं माहा ओरैनो गोरोन्थि होननानै बुंजायो। मानोना जोंना अबेबा बाजारनिफ्राय लाबोनाय प्लास्टिक बेफोरखौबो जोंना माने समाव हा फ्रावनो माने गारस्रिनानै दोनो बेफोरखौ माने जों अबेबा जायगाफ्राव ज' दोननानै बेफोरखौ माने सावोब्ला माने जोंनि हा गेब्रेंनायनिफ्राय जोंना से रैखा मोनगौ आरो नाथाय जोंनि माखासे ओ सुबुंमाहारियाथ' बेफोरखौ साना दोननाय बेफोरसो माने बांसिन जायो बिनि अनगायैबो जोंना माने आबहावा गेब्रेंनायावथ' गोबां बेफोरबायदि दंसै माने बिफां लाइफां फोजोबस्रांनायनि जाहोनाव जोंना आबहावायाथ' गेब्रेंखाबायानो आरो जोंना बे रासायनारि मुलि हासारफोर बाहायो बेफोरजों माने जोंना आबहावाया गेब्रेङो आरो जों बेफोरखौ माने बेफोरनिफ्राय आबहावा गेब्रेंनायनिफ्राय जों रैखा खालामनोबा एबा रैखा जानोबा रैखा मोननोबा जों ओ जे रासायनारि मुलि बाहायनाय बेफोरखौबो जों माने गैया खालामनांगोन बे बेजों लोगोसेनो ओ जि बिफां लाइफां फोजोबस्रांनाय एबा दानफायनाय बेफोरखौ जों माने होबथानांगोन एबा गावनो गाव बुजिलायनानै जों माने दंफां लाइफां फोजोबस्रांनायखौ जों गैया खालामनांगोन आरो आरो बेजों लोगोसे जोंना दै गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला जों जेरैबायदि मैगं थाइगं मैगंनि दाखोर लेथ्रा मुवा म जेरै माबा मोनसे जिब जुनार गोथै बे बेफोरखौबो जों माने दैमा दैसाफ्रावसो जों गारनायखौ नुनो मोनो माने बेफोरखौबो जों माने गैया खालामनांगोन आरो
ओ नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै हागोन नामा
औ जागोन दे नोंथां बिदिनो आबहावा गेब्रेंनाय होनोबा जोंनियाव गोबां रोखोम बिदिनो आबहावा गेब्रेंनाय जोङो नुनो मोनो जों दैनि गेब्रेंनाय बिदिनो बारनि बिदिनो हा हुनि दिनाव बांसिनानो माने हा हुफ्रा जोंना गाज्रि जालांनो हमबाय लासै लासैनो बिदिनो रासायनारि मुवा फैनानै जोंना मुवा मुवा जोंङोआबादफ्राव होनानै जोंनिया हाफ्रा माने बाला जानो हमदों लासै लासैनो आरो आबाद खेथि आबाद खेथि फ्रा जानाया बारा जानो नागिरला आबादफ्रा माने बांसिन ओ जोङो गोबोर हासार होनांगौ जायो जोङो रासायनारि बे केमिकेल होनानै जोंना हाफ्रा माने बाला जालांनो हमबाय बिदिनो दैफ्रा थाबथानो नागिरला दैफ्रा माने गलांजोबनो नागिरबाय बिदिनो आरो दंफां लाइफांफोर गैयिनि थाखाय माने दैयाबो थाबथाला दंफां लाइफांफोर थायोबा माने दंफां दंफांनि रोदाफ्रा माने दैखौ लाखियो आरो ना नोंथां दैखौ लाखियो बेनि थाखायनो माने दंफां लाइफां जोङो दानफायनो मोनामोन दंफां लाइफोरखौबो दानफायबाय जोङो आरो जोङो मिथिंगायारि हासारफोरखौसो जोङो बाहायनांगौमोन जेरै बिलाइ सेवनाय बिदि बायदि दंफां दालाइफोर बायदि फोरखौ जोङो बाहायनांगौमोन बिदिनो ओ जिब जुनारफोरनि खि बायदि हासारफोरखौ जोङो होनांगौमोन दा बिनि जायगायाव जोङो बायदिसिना रासायनारि हासारफोर बायदिखौ जोङो होनानै जाउनाव माने जोंना हाफ्रा लासै बिदिनो गाज्रि जालांबाय बाला जानो हमबाय बिदिनो आरो जोंना खिथि बाथिआ बांसिन जाला हासार होआबानो बिदिनो आरो जोङो केमिकेल हासार होदावनायखाय जोङो एखल' होबाय थानांगौ जायो बिनि थाखायनो माने जोंनिया हाफ्राबो लासैनो जालांसि बिदिनो गाज्रियानो आरो जोंना खेथि बाथिफ्राथ' लासै लासै माने जालां सानाय नंला बिदि बाला जालांनो हमसिगोन थिक बिदिनो जोंनाबो दै गेब्रेंनाय फ्रानो ओ बिदिनो गोबां जाहोन दङ दै गेब्रेंनायनि जाहोनाबो दै गेब्रेंनाया माने बायदि बे टाउन टाउनफ्राव जोङो नुलाङो बायदि प्लास्टिक लेथ्रा बुस्थु जों खाथिजों एरायलांबानो माने मोनामो जोबोद मोनामो बिदिनो ओ जोङो बेदर गोदाग्रा जायगाफ्रावबो माने ना बायदिसिना लेथ्रा बुस्थुफोरखौ माने बिदिनो बिराद मोनामो बेफोर बुस्थुआ बेफोरखौ माने नालाफ्राव गारो आरो बे नालानिफ्राय दैयाबो बोहैलांनानै बबावबा मोनसे दैयाव ज'मा जाहैयो आरो बे दैया हा सिंजोंनो सेरमाय लांनानै बिदिनो दैया माने मिक्स जाहैनानै अबेबा टाउनफ्राव माने दैफ्रा लोंनो मोजां नङा एसे मुगैथावथाव जायो बिदिनो टाउन सहरफोरनि दैखौ माने लोंनो मोजां मोना मानोना सोरबा सुबुंफ्रा बिदिनो दैखौ एसे गोबाब महरनि मोनो माने जोंनि गामि एरिया फोरनि दैया एसे साफा माने लोङो ओरैनो गोजा लोंजायो टाउन एरियाफोरनि दै माने ओैरै गोजा लोंजाया मान फिल्टार खालामा मान लोंजाया जोंनि गामि एरिया फोरनि फिलथार खालामाबाबो लोंजायो जुदि जों बायसिना टाउन एरियाफोरनि दैखौ जोङो फिल्टार खालामाासै लोंबाथाय माने दैखौनो बोरैबा मोन लोंखायो माने गोबाब बोरैबा लेथ्रा बायदि मोनखायो माने गोबां लेथ्राफ्रानो मान सिङाव थांजोबबाय माने बिदिनो दैयाथ' माने सायाव हखाया नालाय दैयाथ' हारसिङनो सेरमाय लांजोबो हारसिङाव जमा जाहैजोबो दैया गोबां रोखोमनि बिदिनो े्रा मुवाफ्रा हारसिङाव लेथ्रा जमा जाहैजोबनानै दैफ्रा माने सोरगिदिं लेथ्रा जाजोब बसेर जेराव थाङोमोन एबावनो लेथ्रा बिदिनो ओंखायनो माने टाउन एरियाफोरनि दै लोंनाया जोबोद लेथ्रा बिदिनि थाखायनो माने बिसोरो मोजां मोजां फिल्टारफोर बायनांगौ जायो आरो जायफोरा फिल्टारफोर बेफोरखौ बाहायाखै माने बिसोर माने गोबां लेथ्रा दैखनो लोंगासिनो दं बेनि जाउनाव गोबां बेमार आजारफोर जानो नागिरदों बेजोंनो गोबां बेमार आजार जायो जोङो बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो बेफोरो लेथ्रा बुस्थु गारनायफोरखौ जोङो होबथाथारनांगोन आरो जोङो बायदिसिना केमिक खेल फोर गारनायखौ जोङोथारनांगोन जोङो हाफ्राव जोङो हासारफोरखौ जों केमिकेलखौ होनो मोननाय नङा बिनि जायगायाव जोङो मिथिंगायारि हासारफोरखौ होनांगौ जेरै गोबोरखि बायदिफोरखौ जोङो होथारनांगौ जाब जोंनिया माने सानसे समाव बिदिनो जोङो जोबख्लांलांनो ब हागौ बिदिनो ज लेथ्रा मुवाजों जोंना बुंफावाजोबोन जेरै जोंना ग बेबायदि जायगायाव माने दैफ्रा जेबो गोबां लेथार जाबाय बिदिनो दैया माने बिसोरनो लोंजाथावना नङा आंनि बायदिबो आरो ना दैया जोबोद ल - थार जाबाय गोबाब गोबाब महरनि दैया जाजोबबाय
औ
बेनि थाखायनो माने दैफ्रा एसिबां लेथ्रा बिसिोरनि जायगायाव माने टाउन एरियाफोरनि गोबां लेथ्रा जाबाय बिसिनि थटाउनि एरिया आरो ड्रेनफोरजों माने खाथि बेजों एरायबानो माने जोबोद मोनाम मोनो थांहोनो हाया माने ओरैबायदि मोनाखायो बेफोर जुदि हारसिङाव थ थांनानै हाजों दै दैजों हारसिं दैजों जुदि मिक्स जायोैबाथाय माने दैफ्रा माने गोबां लेथ्रा जायो बिदिनो जाावो माने जोङो मोजाङै लोंनो सानबाबो जोङो मान गिनांगौ जायो औ दा होमबा नोंथाङा जोङो सावरायबाय दा जोङो सावरायनायखौ दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दे